हेल'
औ हेलौ
औ मा खालामदों नोंथां?
औ आं नै दं जिरायनानै नोंथां
औ आं नोंथांनिसिम बा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सान्दों नोंथाङा सावरायनो हागोन आंजों
औ हागोन नोंथां देलाय बुंनायसाय मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
ओ बिदिनो नोंथां ओ आथिखालाव जोंनि आइजो माहारिया मा मा मावनानै एबा मा मा मा मा फालांगि मावनानै एबा जोंनि आइजो माहारिया आथिखालाव माबायदि ओ हाबा मावनानै जौगा जौगादों बेखौ नोंथाया नोंथाङा एसे फोरमायना हागोना नोंथां
औ हा-हागोन नोंथा हानायालाय
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो
ए जों खा बुंनो थाङोब्ला बे आइजो माहारिफ्राबो जे हौवाफोरनिफ्राय बांसिन बांसिनसो खामानिफोरखौ मावनानै माने जि सोलोंथाइ लानायनिब्लाबो
गोबांथार आइजोफोरा माने बांसिन हौवाफोरनिफ्रायबो बांसिन आबाद बे खामानिफोर मावनानै न'खर सालायफैनायखौ जों नुनो मोनसै दानि जुगावहाय
दा जों आइजोफोरा गोदोनि समावहाय आलदामोन दानि समाव एसे जौगाबोनो हमबाय
जे गोदोनि आइजोफोरा जि माखासे दाउ अमा फिसिनानै बा जि जोम दानानै जिउ खुंबोयोमोन न'खर सखौ सालायबोयोमोन
दाबो खाय साफा सानै इदिनो गोदोनि जिबायदि आइजोफोरा जि जोम दानानै बा दाउ अमा फिसिनानैनि जिउ खुंबोयो दाबो बेखौ गाराखै जे दाउ अमा फिसिनानैबाबो माखासे ओ गावनि नांगौफोरखौ जि फाननानै जि दाउ अमा फिसिनानै जि एफा एनै फाननानै रां मोनो बेफोरजों गावनि नांगौफोरखौ सु फुंनानै नखराव गावनि फिसा फिसौनि थाखाय एफा एनै रां जौगायो दासिमबो नाथाय दानि आयजोफोरानो एफा एनि माखासे खायफा खायफा जास्ट ओरैनो साइदावहाय दाउ अमा फिसिनायफोरखौ ला फानानै ओ लोगोसे जे जि जोम जि जोम दानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दानि जुगाव बो माखासे गुबुन हारिफोरनि जि जोमफोरखौ दानानै उ फानो जेरै हानसा गाले आदि गाले हिलमेरि बायदि। जोंनि खाथिनिनो हादोर ओ अरुणाचल प्रदेश बे हादोरमानि माखासे बे ट्रेडिसनेल गाननाय जे जि हिलमेरि गाले बायदि बायदिफोरखौ जोंनि ओनसोलफोराव माने दानानै फाननानै जे रां मोनो बेजोंनो नख खरफोरखौ सुंथानायखौ जों दानि आइजोफोरखौ जों नुयो आरो। दानि आइजोफोरा दानि जेनेरेसनाव माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानैबो साख्रि बाख्रियाव नांथाब नानै माखासे गावनि न'खरफोरखौ सालायनायबो जों नुबोदों। जे गोदोहाय बुङोमोन जे आइजो माहारिफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनाय या खममोन गोदो सुबुंफोरा। जे आइजो माहारिखौ माने गाहाय लेभेलाव गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय इसिबां माने सान्स होनाय जायामोन बांसिनानो माने आइजो माहारिफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय होखायानोमोन दा नाथाय दानि जे जेनेरेसनाव दि गैया जोंहा माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव आइजोफ्राबो समान सोलोंथाइ मोननांगौ हौवाफ्राबो समान सोलोंथाइ मोननांगौ। नै बे मोनसे थांखिखौ भारत सरकारा जोंना दैखांना होदों दा बेैयावहाय जोंहा आइजोफोरखौबो सोलोंथाइ लाहोनायनि बेलायाव दा आइजोफ्राबो जोङो हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन बा माखासे समान समान बेनिख्रुइ बांसिनबो सोलोंथा लानानै नै दा साख्रि बाख्रियाव गोबांथारा नांथाबनानै गावनि न'खरखौ सुंथादों। बिमा बिफाखौ जि नांगौबायदि फिबोदों बा साख्रि बाख्रि मास्टार प्राइभेट बा गभारमेन्ट जबफोराव नांथाबनानै गोबांथार गावनि आथिङाव गाव गसंनानै जे गावनि जिउखौ खु-खुंबोनायखौ जों नुबोदों दानि जुगावहाय। दा गोदो जेरैबायदि दाउ अमा फिसिनानै जे आइजोफोरा जिउ खुंदोंमोन बिदिनो दाबो खायफा खायफा आइजोफोरखौ जों नुयो नाथाय बांसिन नै दानि जेनेरेसनाव आइजोफोरखौ गोबांथार बिद जोङो जौगाबोनायखौ जों नुबोदों। बिसोर आइजोफोरा माखासे गेलेनानै माखासे खाबादि गेलेनानै आइजोफोरा गावनि जिउखौ खुङो। ओ फुटबल गेलेनायखौबो जों नुबोयो आइजोफोराबो दानि जुगावहाय। मोजां मोजां फुटबल गेलेगिरि जों नुबोदों। क्रिकेट गेलेगिरिबो जों नुबोदों बेैफोरबायदि गेलेनाय स्पर्टस माखासे आइजोफोरा जौगानानै गावनि माने जिउखौ खुंबोनायखौ जों नुदों आरोखि। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायदो नोंथां। आंनो गुवारै
औ नोंथां ओ बिदिनो दान आथिखालाव आइजो माहारिया आ मा मा मावनानै जौगादों थ' बिदिनो नोंथाङाथ' एसे फोरमाय दा आङो एसे फोरमायनोसै बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव ओ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो आं नुनाय मथेबाथ' ओ बेफार फालांगियाव बांसिन जौगानायखौ नुनो आरोना मानो होनोमब्ला गोदोनि समाव जिबायदि हौवाफ्रा ओ बेफार फालांगि मावोमोन नाथाय दानि जुगाव बांसिन जोङो आयजो मारैखौ ओ बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय फिथा फिथा होनान जोङो बर' आइजोफ्रा इदिनो ओ फुंनि थिनथा सारिथा हाजोआव सिखारनानै जों अबा दाबसे जायगा अबा मोनसे सक एबा बासिनालि एबा मोनसे गरमेन अ फिस खाथि एबा अबबा कलेज खाथिफोराव थांनानै बर' आइजोफोर आइजोफोरा ओ फिथा सावनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। ओ बेफोरखौ लाजिया सोमजिया बर' आइजोफोरा नाथाय दानि जु फानो आरोना जाय जाय जोंनि बर'नि फिथा जानाय आ जाग्रा बेफोरखौ गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो ओ गोथाव मोनो आरो जायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो फालांगि मावनायाव ओ मुलाम्फा जायो आरो ओ फालांगिनि थाखायबो जों खालामनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो जों फिथाखौ दानि जुगाव जोंनि आसामावल' नङा जोंनि साखाथियाव थानाय अरुणचल राइजोआवबो ओ बर' आइजोफ्रा आ थांनानै बिदिनो स्कुटि एबा गारि ला गाखोनानै जोङो फानहैनायखौ नुयो आरो ना। बेफोरखौ जोङो गावनि मेगनजों नुनो मोनाब्लाबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोर फाननायखौ नुनो जाय जों बेफोर ओ बर' आइजोफ्रा जोंनि फिथा आ संनाय एबा जाग्राखौ गुबुन फ्राय गुबुन रायजो जेरै अरुणाचल रायजोनि सुबुंफोराबो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बा थायो आरोना नोंथां बेफोरखौबो जोङो बर' आइजोफ्रा फाननानै न'खर सालायनानै जों जौगादों बिनि गेजेरजों जों गावनि सोलोंथाइ, गावनि सोलोंथाइ आ होनोब्ला जोङो बिदिनो न'खरनि फिसा फिसौ गथ' फिसाजो बेफोरो ओ फरायनायाव जोङो ओ जि रां मोनो मुलाम्फा मोनो बेफार फालांगि मावनानै बेफोराव ओव हेफाजाब होदों आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो आरोबाव नुनो मोनबावो जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय हाब थार बाजार होनोब्ला जों मोनफ्रोमबो बारननो जों हाथाय मोननो हायो बेफोर ओ बिदिनो आरो दैलि मार्केट थायो आ बिदिनो मोनाबिलि मोनाबिलि ओ समाव मार्केट थायो ना नोंथां बे समावबो जोंनि आइजोफोरा ओ फारसेनिफाय हमना ला सोरबा सोरबा मैगं मैगं थाइगं लायो बिदिनो ओ मैगं थाइगं लायो मैगं थाइगंखौबो बर' आइजो ओ बिदिनो फाननाय जायो आरो ना टाउन सहर इदिनो बबावबा गामि गामिफ्राव फाननाय जायो इदिनो मैगंफोरनिफ्राय लानानै हम मैगं फाननायफ्राबबो आइजोफ्रा आइजोफ्रानो बांसिन फानो जोंनि हौवाफ्रा फाननायखौ नुना बेनि अनगायैबो जों औ अमा बेदर दाननाय बयलार बेदर दाननाय ना दाननाय ओ बिदिनो बोरमा बेदर दाननाय बायदि बायदिफ्रावबो जों आइजोफ्रानो इदिनो लोगो नांनानै एबा ओ साखाथि बाखाथियाव थानाय आइजोफ्रा जयै लोगो नांनानै बिदिनो लारि लारि थानानै ओ जोंनि साखाथियाव थानाय बाजारखौ फाननायखौ मोनो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जों गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बुङो आरोना बर' आइजोफोरा दानि जुगाव ओ रावखौबो लाजिना थाला। ओ जिबायदि बेफार फालांगिया ज जौगाबाय बेखौ आरो जों बुं मोनदांनो हायो जि ओ बर' आइजोफ्रा गोदोनि समाव जिबायदि जों न' सिङाव लाजिनानै थायोमोन एबा हौवा फोरनि सिङाव लाजिनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनोनो मोनला आरोना। गावबा गाव लाजिनाय फाजिनाय गैला गावनि न'खर सालायनो थाखाय एबा रां रुफा आरजिनो थाखाय बेफार फालांगियाव गोसो होनानै एबा ओ गोसो होनानै बिदिनो ओ साखाथियाव थानाय बे बाजारखौ जों फाननायखौ नुनो मोनो आरोना। बिनि अनगायैबो जोङो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो ओ गोरों गोरा फरायनायफ्रा जिबायदि साख्रि बाख्रियाव ओ मोनदों आरो साख्रि बाख्रि मावदों बेनिगायैबो जों प्राइभेट उनजा गभमेन्ट जब बायदि बायदि ओ बर' आइजोफोरा साख्रि मावनाय बिदिनो पुलिस आर्मिफ्रावबो बर' आइजोफोरा गोबाङानो ओंखारबाय दानि जुगाव दा बुंनो सोलोंथाइनि बेलायाव ओ हौवासाफोरनि हौवासाफोरनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइनि हारा बांसिनखौ नु मोनो आथिखालाव। मानो होनब्ला हौवासाफोर दानि जुगाव एसे डाउन जाबाय नाथाय आइजोफ्रा ओ बांसिनानो दा जौगानायखौ नुनो मोनो बांसिन जौगानायखौनो बुंनो थाङोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव आइजोफ्रानो बांसिन जौगानाय मोनो बुंनो थाङोब्ला जों हारिमुनि बेलायावनो जा फालांगियावनो जा जों बायदि बिथिङावनो जों जौगानायखौ नुनो मोनबाय। आथिखालावथ' गोबाङानो आइजोफ्रानो जौगाबाय दा बिदिनो बिदिनो बेफार फालांगियावनो जों जोङो बेफोर फालांगियावबो जों गाव न'खर सालायनो थाखाय बिदिनो बायदि रोखोमनि बर बर'आव बाहायनाय दोरोङारि एमाव फाननाय जौ जौ सावनानै फाननाय बेफोरखौबो जों बेफार फालांगियाव खौ खालामनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनाय जि दख'ना ओ गामसा बायदि बायदिफोरखौ बर' आइजोफ्रानो फानो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ फाननाय आरो बेफोरनि गेजेराव जों बांसिनानो ओ हौवाफोरखौ फाननायखौ नुवा आरो ना बांसिनानो हिन्जावफ्रानो फानो मानो होनब्ला द खनाफोरा बांसिनानो हिनजावफ्रानो गावसोरनो मोनदां मोननाय आरो गावसोरनो मोनथिनाय आरो। जायखौ जोङो ओ बेफार फालांगियाव ओ कास्ट'मारफोर फोरमायनो हानाय बायदि। आइजोफ्रानो फाननाय जायो आरोना बिदिनो। बांसिन आइजोफोर फानो बेनि अनगायैबो जों दानि दिनाव टिउसन कर्स बिदिनो कर्सखौबो आइजोफोरानो बाहायो जायफोरखौ कर्स लानानै बिसोरो गावनि ओ रोंगौथि एबा स्केल लानानै बिसोरो बिदिनो बेफार ओ गेमाव दानि जुगाव मोननो हायो जों रेडिमेद गस्लाफोर मोनो आरो ना बे बाजारफ्राव बिनि अनगायै रेडिमेद गस्लाफोरखौ बांसिनानो गानला बिदिनो टेलर मेसिन आरोना जायफ्रा टेलर सोलोंनानै ओ जि सुनो रोङो। बायदिसिना कुरथि सुनो रोङो स्कार्ट बायदिसिना सुयजार बेफोरखौ सुनानै आइजोफोरा बर' आइजोफोरा जौ खोनादों नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो ओ गोबाङानो जौगाबाय आरोना आरो दानि जुगाव साख्रि बाख्रि नागिरनायाथ' ओ आइजोफोरा ओ उनफिननानै थाला ओ हौवासाफोरबायदि समान समान। आरो जों सरकारा फोरमायनाय बायदिब्ला दानि जुगाव जिबायदि ओ हौवासाफ्रा जिबायदि सुबिदा मोनो आइजोनि आइजोनि बेलायाव बांसिन सुबिदाखौ मोनो। साफ्रोमबो सुबिदायावनो स्किमखौ मोननो हायो। बायदि बायदि रोखोमनि स्खिमखौ मोननाय जायफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै ओ आइजोफोरा आइजो बा हिन्जावसाफ्रा गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो आरो आइजोफोरनि बेलायावबो जों बेफार फालांगि अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि जायगायाव ओ आसाम सरकारा बायदि रोख रोखोमनि स्किम होननानै आइजोफोरखौ बायदि रोखोमनि सुद ओ सुद सुद होनानै एबा लन होनानै आइजोफोरखौ जौगा होगासिनो दं आरो नोंथां।